हेलौ
हेलौ
औ हेलौ खोनादों? हेल' खोनादों?
हेल'
औ खोनादों खोनादों औ।
औ खोनादों औ खोनाबाय
औ औ खोनादों औ औ
अ दिनि जोङो जोङो इडुकेसननि सायाव
औ
नोंथाङा इडुकेसनखौ लाइफआव मा सानो जोंनि जिउनि गोनांथि नंगौना नङा ओमफ्राय नोङो बेैनि सायाव
औ नोंथां जोंनो इडुकेसना बहुद गोनांथि मानो होनबा जोङो बहुद नलेज मोनो ओमफ्राय जों बाहायनो हायो जों इडुकेसन गैयाबा थ' जोङो नै मा होनगोन बे नलेज माबाफोर बाहायनो रोंनाय नङा जोङो
आरो बिजों लोगोसेनो आं दै दायो ओ इडुकेसननि सायावहा आङो दै दायो इउनिभारसिटियाव आङो मास्टार्स खालामगासिनो बिनि थाखायनो
औ
औ
खोनासानो इडुकेसना बिराद इम्परटेन्ट
औ औ औ बिनि थाखायनो जोंनि इडुकेसना इम्परटेन्ट बहुद इम्परटेन्ट जोङो वइल्ड नलेज खालामनो हायो बइल्ड खालामनो हायो मोनसे क्रियेट मोनसे केरियार दानो हायो जोङो मोनसे आरो प्रमट पार्सनेल ग्रथ्स खालामनो हायो कनफिदेन्स लेभेल बारायो जोङो इडुकेसन लाबोला हेल्प्स खालामनो हायो पिपोल्सफोरफोरखौ जोङो ससाइटिसफोरावहा माबा खालामनो हायो जोङो कन्ट्रिबिउटस खालामनो हायो। बेफोरनो आरो। ओमफ्राय नोंथाङालाय दा इडुकेसननि सायावहा मा खालामदों?
औ आंबो खालामबाय थादो आं दायो टुवेल्भ स्टेेनडार्दसआव फरायबाय थादों आङो आंनि स्ट्रिमा साइन्स
औ औ
आंबो बेखिनो सानो जेरै इडुकेसना बिराद इम्पर्टन जोंनि थाखाय जुदि जोङो इडुकेसन लायाबा जोंनि जिउआव बिराद थालाङो जोङो माबा जेबो रोंनायबो नङा बिदि बिथिं गोबां बुस्थुफोरबो थायो सोलोंनो जेरै जेरै आउट अफ नलेज माबा आउट अफ कान्ट्रिफोरनिबो सोलोंनो मोनो माबा इडुकेसननि थाखायनो इदिनो गोबां गोबां ओमफ्राय आरो इडुकेसन गैयाबा जों दा दानिया ओ जबफोरबो मोना साखर साखरिफोर मावनो हानाय नङा जै नङाबा फैसाखौनो खामायनो खामायनो हानाय नङा जुदि जोङो इडुकेसन गैयाबा नोंथाङालाय मा
औ औ औ औ नंगौ बेथ' नंगौ नोंथां।
बेथ' ट्रुलि नोंथारगौ जोङो नै इडुकेसन गैयाबा जोंहा मोनसे जोंहा कनफिदेन्स लेभेलानो फैनाय नङा
उम
स' बिनि थाखाय इडुकेसना बुहुद इम्परटेन्ट आरो बेफोर खौ जोङो होथारनांगौ आरो लाथारनांगौ आरो जोङो इडुकेसनसखौ
औ बेलेगखौबो फोरोंनांगौ उम
औ औ बेलेगखौबो फोरोंनांगौ ओमफ्राय नोंथाङालाय माथो खालामनो सानदो
आङो आङो इखोसो इडुकेसनखो खो लानानै आङो दायो ओ टुवेल्भ जोबना आङो बिथिं आर्टिफि नोंथाङालाय मा सानो आंनि आंनि माबा लानो गो लानायखौ
औ बहुत मोजां
उम उम
ओमफ्राय आरो नोंथाङा मा मा सानबावदों आरो बिनि बारै बोथोरफोराथ' दिनै एसे औ औ औ
खोनादों
इडुकेसन औ खोनादो खोनादो नोंथाङालाय खोनादो दा
औ खोनादो आंबो औ
उम मा बुंदोंमोन नोंथाङा
ओ नों आ नोंथांखौ बुंदोंमोन रे आङो बे आर्टिफिसियेलनि बारै मोनसे दिटेल्सै देलाय बुंना होद
दिटेल्सहै बे आर्टिफिसियेल दायो जेरै जोङो चेट जि पि टि गुगोल बाहाया होमबा जेरै बिफोरो जोंनि जिउआव बोरै सहाय होयो एकदम इजि खालामो जोंनि लाइफ माबा जिब' जिबनखो माबा मोनसे नांगौबानो जों मोनोना बिदिनो आंबो मोनसे आर्टिफिसियेल फरायनानै आंबो बिदिनो मोनसे से बनायनोसै ओमफ्राय गावनि गावनि जिउखौ इदिनो आव‌ आव दावगायलांसै आरो आङो नोंथाङालाय मा सानो
औ मोजां बहुद मोजां मोजां दानि जुगावथ' ए आइ नि जुग नङा होमबा ओ द ए आइ गैयाबानो जाया दानिया
उम
फरायनांगौ मोजां आरो मालायखौबो एक्सपिरिेन्स खालामनो हायो बेनि थाखाय थाखाय मोजां आरो ओम
नोंथाङालाय मास्टार्स खालामनायनि उनाव मा सानदों मा खालामनो सानदों
औ आङो आङो सानदों नै आङो दायो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहा मास्टार्स खालामगासिनो ओमफ्राय दायो जल'जि डपार्टमेन्टआ आरो आङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो दायो मास्टारस मास्टारस फोरोंगोन आरो आङो बिनि थाखाय मास्टार्स खालामदों नालाय मास्टार्सखौनो जानांगोन ओम ओमफ्राय नैबे आरो दायो मा मोनोसै नङा होमबा बहुत कम्पिटिसन बाराबो नालाय
दानिया बिराद बारा जाबायना आरो फरायसाफोराबो
औ
बेयावनो बद थायाबानो जेबोनो माबा जाला दानिया लाब गैला
उम बिदिनो आंबो सानदों आरो आंबो मोनसे मोनसे माबा खालामनो आं जिउनि थाखाय
उ ददि इडुकेसन गैयाबा जिउआनो बाङाय नस्थ' जानाय बायदिसो
ओहो इडुकेसनस गैयाबा बहुद नस्थ' खाबैयो बहुत कनफिदेन्स लेभेलानो फैयाना इडुकेसनस गैयाबा
उम
मोनसे नोङो इडुकेसन्स गैया होनबोला नों नोंनि डेभलप
उम
बइल्ड नलेजफोरानो गैया जायो क्रियेटिभ प्रमदस पार्सनेल ग्रथसफोर गैया जायोना स' इडुकेसनाआ बहुत इमपर्टेनआ
आंबो बेखौनो सानो नोंथां
ओम ओमफ्राय नोंथां
ओमफ्राय नोंथाङा दायो जिबनफोरा बोरै थांगासिनो
जिबनफोराथ' - थिगैनो सोलिदों
उम
नोंथां नालाय
आंहाबो थिगानोसैदो सम सम ओरैनो दुखुफोरबो जाफ्लाङो माबा मा होनो दा वर्ल्ड कापआवथ' सोलिबाय थादों ना
औ औ औ
बेयाव आंनि फेभरेट माबाफोरानो प्लेयारफोरानो गै लाना दायो बिनि थाखायबो सम सम दुखु जाफुलाङो नोंथाङा ल नोंथाङा लाय नायाखै
नायदों दों नायदों औ नोंनियाव सापर्टमोन बिग फनाआ
आंनिया बिक फेनाबा पर्तुगालनिमोनलै आङो
ओ
दा परटूगालाआनो आवट जाबायना परतुगालास बाङाय थागोन र'
ओ ओ ओ
थाखाय मोनदांथिसो जेननाय जेननाय देरहानाय थाखायो
थाखायो थाखायो खिन्थु आंनिया मेसिसोमोन दे
बेखायनो एसे प्राउद फिल खालामदों आरो आङो औ आंनिया बिग फेनआ माबा
मेसि
ओम मेसि कारामेसि कारामेसिनो
केरिमेसियाथ' खनसे देरहाखांबाय एबार नायसै सोर थाङो एबार
औ
फ्रान्स दं नोंथांआलाय उम उम
उम
एबार मादों मादों दङ?
दाथ' मिथिथ'ला आङो
औ
मारै मारै दंयोथाय नायबासो
उम उम
ओमफ्राय नोंथाङा अनला ओ मैगंखौ बोरै मोनो?
ओइ अनला मैगं होनबा आंनि बेस्ट फेभरेटलै बेयो।
बेस फेबरेट
ओरैबायदि मोजां मोनो आङो।
उम उम
आड आंनि फेभ्रेट होनोबा बेनो अनला मैगङा।
नोंथाङालाय माबायदि मोनो अनला मैगंखौलाय? हेल' हेल' हेलौ
हेल' हेलौ
ओइ नोंथां
औ खोनाबाय
खोनाबाय औ दे नोंथां।
दे होमबालाय नों औ दे नोंथां दे।